हेल' नोंथां।
थां खोनादों।
अ नोंथां मा खालामदों नोंथां?
नै नोंथां आङो बे सान बोथोराबो गरमथार बेनिखायनो एसे दंफां साइख्लुमाव जिरायनानै दं नोंथां।
अ नोंथां बोरै खबरा नोंथां माथो? नोंथांना दाना जेबो खबर सबर जेबो गैथारला।
नै नोंथां खबरा आंना दा मानि बांद्राय मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा नोंथां।
आ माने गेजेरावनो होनबा?
औ गेजेरावनो नोंथां।
औ मा माइफोर गायखांबाय नामा नोंथां?
जोंना माइफोरखौनो गायखांथ'आाखै नोंथां दाथ' खरानि बोथोरसो जाबायना।
औ नोंथां माने सानदुं गोसाथारगोन ना नोंथां। अ ओ बेला सि जानाय जा आदारखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाबाय नोंथां जानायालाय।
अ मा मैगंजों जाखो नोंथां?
अ जोंना ना एवनायसोमोन ओमफायय मैथा बांगाल रुनाय।
अ गोथाङनो माथो होनबा नोंथांना माने दा दााबायदि गरम बो थोराव मैथा बांगाल जाब्लााथ' मोजां जायो नङा नोंथां जेनेबा जों सानदुंबो दानगारो होनना मिनथियो।
औ नोंथां। नोंथाङालाय जाखांबाय?
आंबो जाखांबाय नोथांङो ओ दहायनो। जोंना नारजि अमा सोमोन नोंथां।
अ नोंथां मोजाङथ' नोंथां नोंसिना।
औ जोंनाबो मोजाङानो नोथां।
खबरफ्रालाय आथिखालाव बोरै?
आंनाबो गेजेरावनो नोंथां बिदिनो मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि माने मो इदिनो सोलि गासिनो आरोना नोंथां।
अ नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि जेबो एबा माबाफोर हाबा खामानिफोर मावदों नामा नोंथां?
ओ दासान्दिथ' मावनाय जायाखै नोंथां गरमफ्रा बाराखाय माने खामानिफोर दंबाबो मावनायानो जायाखै नोंथां। औ नोंथां दा आङो ओरैनो दङ।
होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एबा टपिकनि सायावसो सावरायनो एबा रालायनो होननानै नोंथांजों कल खालामनाय जादोंमोन आं। नोंथां।
अ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ दा हबा नोंथाङाथ' दा जेबो मावाखैबालाय होमबा नोंथाङा माने सोलोंथाइनि बागैसो ओ फंनैसो बाथ्रा खोन्थानो हागोन नामा नोंथां आंनो?
अ अ अ हागोन नोंथां हागोन।
औ जेनेबा जों सोलोंथाइ लायोब्ला माबायदि जोंनि जिउखौ फोजाब लांनो हायो एबा सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि जिउआ माबायदि जालाङो नोंथाङा एसे बिनि बागै फोरमायना होदो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे बिदिब्ला आं फोरमायना होनि नोंथांनो इसे
औ औ नोंथां औ।
सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जों नोंथां सोलोंथाइया माने जोंनि सुबुं हारिनि मोनसे माने गियानि एबा गोनांथार मोनसे ओ बिदिनो सोलोंनांगौ।
औ नोंथां औ औ औ औ नोंथां औ
सोलोंथाइ बुङोब्ला माने सोलोंथाइखौ लानाया माने आथ आथ आथिखालाव माने गोबां ओ गोनां थि होननानै जों साननांगौ नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
जाहोनाव आथिखालाव जायहा माने सोलोंथाइ लाया बिसोरो जाय सुबुंफ्रा बिसोरो माने बेखार महराव जों नुनायखौ नुनो मोनो नोंथां। औ सोलोंथाइनि बा गै जोङो बुंनो थाङोब्ला माने सोलोंथाइ आजिखालि माने ओ जोङो सोलोंथाइ लानानै गोबां गि दिर गिदिर मानसिफोर जानो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गावनि मुंखौ माने हादोरफ्राव सिनायथि होनो हायो जों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
इदिनो जेनेबा जोङो बेफोरबायदिनो मोजां सोलोंथाइ लानानै जोङो डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस्ट। बेफोरबायदिनो मोजां मोजां आबादारि बेफोरबायदिबो जानो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ सोलोंथाइखौथ' जोङो आथिखालावथ' जों गोबां मोजां मोजां सोलोंथाइफोर लानो हायो नाथाय गोदोनि मु गाफोराव माने बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानायनि ओ खाबुफोरखौ जों नुनो मोनामोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
सोलोंथाइनि गेजेरजों माने ओ सासे सुबुङा माने गोबां गावनि मुंफोरखौ मुंदांखा खालामनानै ला नो हायो नोंथां।
नंगौ औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ ओ बेफोरबायदिनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो मोजां सोलोंथाइ लायोब्ला बेफोरबायदि इयुनाव जोङो माने ओ जों मोजां मोजां सासे मानसि सुबुं जानो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नाथाय ओ गोबां सुबुङानो आथिखालाव बेफोरबायदिनो ओ जेनेबा मबाइलफोर एबा जानबुंफोरजों गोदोसोनानै माने लाइमोनफोरा गोबां सोलोंथाइ लायाला सेनो बेखाराव थानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
सोलोंथाइखौ जोङो गियाननि गुदिबो बुंनानै बुंनो हायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
सोलोंथाइ लाया जेनेबा जोंनियाव जोंनि सुबुंफोरनाव माने सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो माने बयजोंबो जोङो नेवसिजायो नोंथां। जेन' बेफोरबायदि ओ सुबुङा जाम्बासो बिनियाव जेबो सोलोंथाइ गैया एबा आयदा बेनाव जेबो खायदा बायदा गैया होननानै जोङो बुंजानायखौ जों खोनानो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गोबां ओ माने खामानिफोर मावनो हायो नोंथां। जों माने बेफोरबायदिनो जोङो ओ माबा मोन से जोङो बेफोरबायदिनो हादोरनि दैदेनगिरि जानो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो समाज बिगियानफोर फरायनानै जों सादारन दैदेनगिरि जानो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो जेनेबा डक्टर एबा साइन्टिस्ट जानो थाखाय जोङो बिगियानखौ जोङो फरायनानै जोङो बेफोरबायदि डक्टर साइन्टिस्टखौ जानो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
सोलोंथाइजों जोङो माने बेफोरबायदिनो जोंनि हादोरफोरखौबो जोङो माने डेभलप एबा जौगाखांहोनायाव जोङो जौगाखांहोनो हायो। नोंथां जोंनि लाइमोन बैसो समाव जों मोजां सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो
औ औ नोंगौ।
औ
नोंथां खो
औ नोंथांनिखौ बांद्राय मोजां खोनाबायखै नोंथां ओ एसे नेटवारर्क प्रब्लेम बायदि मोनदों आं नोंथांनिखौ।
अ खोनाबाय नोंथां एबार?
औ दासो खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों।
औ नोंथां नोंथाङाबो बिदिब्ला एसे सोलोंथाइनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ
औ होनोमबा आं एसे फोरमायनो होनसै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेबा नों नोंथाङानो माने गोबां बाथ्राखौनो फोरमायलांखाबाय नङाहोमबा नोंथां। जेनेबा आं माखासे ओ सोलोंथाइ लायोब्ला जेनेबा जोंनि जिउआव माबायदि सोलायनाय फैयो जों आं बिनि नि बागोय एसे फोरमायनोानोसै नङा होनबा।
औ नोंथां।
औ जेनेबा जों नोंथाङानो बुंखाबाय जेनेबा जों सोलोंथाइ लायोबा जोंनि जेनेबा सोलोंथानो जों जोंनि जिउनि मोनसे जोबोद गिदिर मोनसे जेनेबा ओ गुन होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
आरो जों माने बायदि रोखोम जेनेबा जों सोलोंथाइजों जों माने बायदि रोखोम रोखोमै जों मावलांनो हायो जोंनि जिउआव जों। बुंनो हायोब्ला जेराव जों गुबुन जायगायाव बेरायहैनोब्ला एबा गुबुन जायगायाव थांनो बा गुबुन जायगायाव जों हान्थिलाङोब्ला जों सोलोंथाइ गैयाब्लानो जों जेबो खालामनो हाया नङामोन। नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दा आरो जों बुंनो हायोदि जेनेबा जों मोनसे मोजां आबादारि जानो आबाद आरि जानोबा जों सोलोंथाइनि गोनांथि नांगौ मानो होनोब्ला बुङोब्ला जोङो आबाद मावनायाव जों माखासे नांगौ जानाय मुलि एबा नांगौ जानाय माखासे ओ आसार हासारफोर माने बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो थाखाय एबा मिथिनो थाखाय जोङो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ जों जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा जों जोंनि जिउआव सोलोंथाइ गैयाब्ला। जेनेवा जों बेफोरबायदि माखासे ओ आबादाव गोनांथि जानाय माखासे मुलि एबा हासार बा बायदि रोखोमनि बेगरफोरखौ जों मिथिनो मोननाय नङा नङामोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा आरो जोङो जेनेबा सोलोंथाइ लायोब्ला जों माने जोंनि जिउखौनो जों माने जोबोद गिदिर जेनेबा समाजाव सिनाय माने गासिबो सुबुंजोंनो सिनायजानाय एबा ओनसोलाव माने गासिबजोंबो सुबुंजोंनो मिथिजानाय जोङो नेबा सासे गिदिर गोलाव जानो हायो नङा होमबा नोंथां। औ औ जेनेबा जोङो आरो जों मिथिनो मोनोदि जेनेबा जों सोलों थाइ लायोब्ला जोङो गोबां साख्रि बाख्रिफोरबो मावनो हायो जाय जेनेबा जोंनि साख्रि बाख्रि माव मावोब्ला जेनेबा जोंनि जिउ खुंनायाव जोबोद माने मोनसे मदद होनाय मदद मोनो जेनेबा जों जाय साख्रिखौ मावो जोङो जेनेबा माखासे रां मोननायफोरजों जेनेबा जोंनि जिउखौ जों दाना लानो हायो नङा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथां आरो आं माखासे जेनेबा सोलोंथाइ लायाबा जोंनि जिउआव माबायदि खहा खालामो खहा जायो आ बिनि बागैबो जों एसे फोरमायना होनसै दे होमबा जों गिबियाव बुंनो हायोदि औ नोंथां जेराव जों गिबियाव बुंनो हायोदि जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जेनेबा जोंनि जिउआनो ए बा जोंनि लाइफनो एबा सासे जोङो माने जाम्बाफोर बायदि जों गाव सानना लानांगौ एबा जों सानना लानो हायो। मानो होनोब्ला जोङो
खोनादों नोंथां
औ जेनेबा जोङो सोलोंथाइ लायालासिनो जेनेबा जोङो उन्दैनिफ्रायनो जों जानला मोनला थालाबायनानै एबा जानला मोनला गेलेला थालाबायनानै जों सोलोंथाइ लायालासिनो बेरायलाबायनानै थायोब्ला जेनेबा जोङो, बेनि फिथाइखौ जोङो जोङो देरनानै एबा एसे बैसो जा नानै एबा जों बो-बोरायनासो जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
ओ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेनेबा जों सोलोंथाइ ला-लानो होनोब्ला एबा जों सोलोंथाइ लानांगौखौ होनोब्ला जों उन्दै समनि फ्रायनो मोजां ओ जों मोजां फरायसालिफ्राव जों लानांगौ एबा जों जों बुंनो हायोदि सोलोंथाइ लानाया जेनेबा जों फरायसालियावल' मोना नङा होमबा नोंथां? औ जों माखासे गिदिर गोलाव मानसिफोरनि बा जों माखासे ओ फा जेनेबा गिबियावनो सोलोंथाइ लाखानाय माखासे गिदिर गोलाव मानसिफोरनि ओ जों सोलोंथाइखौ मोननो हायो मानो होनोब्ला बिसोरनि जों बि सोरजों थाफाबाय थानाय जेनेबा बिसोरजों बेरायफायोबा जों बिसोरनिबो माखासे मोजां मोजां बाथ्राफोर एबा मोजां मोजां गियानफोरखौ जोङो सोलोंना लानो हायो, नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथां आरो जोङो बेफोरबायदि जों सुबुंफोरजों थाफायोबा जोङो माखासे से ओ जेनेबा जाय मानसिया बेरायग्रा एबा जाय मानसिया सोलोंथाइ लायालासिनो जानला मोनला थालाबायग्रा ए बा मबाइल एबा जानबुंफोरजों गोदोसोना थालाबायग्रा एबा माखासे गारजि मुवाफोर एबा गाज्रि ओ जाग्राफोरखौ जों जालाबायनानै थायोब्ला जोङो बेफोरबायदि माखासे सुबुं बुंफोरजों थाफायोब्ला जों गावनि जिउखौनो जों बरबाद खालामना लानाय जायो, नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ।
औ जेनेबा जोङो माखासे बेफोरबायदि माखासे गारजि सुबुंफोरजों बेरायफायोब्ला एबा थाफायो ब्ला माने जों सोलोंलांनो हमो एबा ओ हुदा खालामलांनो हम मो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां औ।
औ जों जेनेबा बिनिखायनो जों बुंनांगौदि जेनेबा जोङो सोलोंथाइ लानोब्ला उन्दैनि फ्रायनो जेनेबा मोजां फरायसालिफ्राव लानांगौ एबा जों मोजां गिदिर गोलाव एबा गियानि सुबुंफोर थाफानांगौ बेरायफानांगौ आरो जोङो ओ माखासे गारजि सुबुं एबा जाग्रा लोंग्रा सुबुं बुंफोरनि ओ सुबुंफोर जोंनि गेजेराव जेनेबा गेजेरजों जोङो जानगार जानांगौ, नङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथां समाबोथ' जाबाय कलखौ इसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन औ।
नोंथां कलखौ दानहरलाय हायोबा नोंथां।
खोनादों नोंथां?
नोंथां खला दानजायाखै।
अह आंनाबो दानजायाखै नोंथां।